आइया नायदो नों हरनायाबा जायो आं हरनायाबा जाया।
साबमित जाबाय ओमफ्राय नोंनिया दहायना
साबमिट जालायबाय
जायालै
गाजा
जोबजोबलायसै जाहैदों बिदियैनो
मोनसेबो रेखदानो जायाखै ओमफ्राय
मोन मोनसेबो रेखरद'आनो जायाखै दाबो
बिदिनो थांबा हसिगौलै जोंहा आरामसे फैसा मोनबा हामसिगौ
माथो बिदिजों नोंना माबा टाइम थाखायो एक घन्टायावसो तिन घन्टायावसो मोनगोन नोङो तिन घन्टा जायाबा मोना माथो
जों दस मिनिटनि दस मिनिटनि बारा जादों पन्सास मिनिट जादों नोंनासो जाहैदों पन्सास मिनिट पन्सास मिनि पसास मिद एग घन्टा एख घन्टा जायाखै न सालम मोनोबा आ खेनथाम औ पन्द्रबार फन्द्रबार खालाम बै फन्द्रबार खालाम मोनजै बार बार' बार बारनो
बेखौ बाहायनानै माबायदि मोनदों?
गाज्रि मोनदोंलांं दिनै मोजां मोनासै आं एबानो
एबथ' माइसो जायो थांसाबो फैया
थासानो फैला पनाबो हारसिं नो दानला बायो।
प्रब्लेमा बिराद प्रब्लेम दंखायो ट्राफिक जायो बिरादनो मानि बयबो बाहायो नालाय बेसेबांबा बाहायनाय जायो ओमफ्रायो हनै कन्ट्रल खालाम हाया गावसोरबो
हानांगौ आंखौ लिंहर आसाम लायगोन एसे आं डेभेलपार जाबायना आजिखालि
डेभलपाराथ' डेभलपार ओमफ्राय हनै दाख्लै ना माबायदि जायामोनलाय जोंना मिस्टेक जानाया जोंसिला जोबबायमोन आंथ'
मानसिफ्रानो फोयो माथो। आयं बै सि माबा हरनायाथ' सारिस' ना आठस'था बानाय जैदां थसानो दालाय बै सिख्रिनसथ ज हरदोंमोन स सारि आठस'ना बेसेबांबा थां
औ माबासो मोनसिगोन बियो फिफ्टि थावजेनसो
फागला आस'नि फिफ्टि टावजेन मोनो नामा।
सेभेेनटि थावजेेन गाहाम खामायोबा उम थास खमफ्लेट खालामनानै खेला मोनदों
जानानै दुगैनानै नायनांसिगोन मैयाफोराव ओरैसो उन्दुां दसे नायनानै
नाय नां दो बेना नोंना एबारबो बेग थाखाबाय मा लाबबाव
आया जाम्बा बेख थानाया जेबो नङा खिन्थु एबसेन्ट जानो नाङा फरिखायाव एबसेन्ट जाबा नोङो अफिस गानांगौ जायो दिगदार मोनदों नोङो बा बा बियो ना रिपर्ट हैनांगौ एफ्लिकेसन हैनांगौ बिगार नोङो फर्म फिल खालामफिनना होनो हायो खिन्थु एबसेन्टआ नों बिदि जायाना नों बैयाव थांफिनदो आरो नोंना नों फरिखाखौनो लिरखिहाय एबसेन्ट जाबाय ओमफ्राय नों होफिनदो एक्सिन्ट खालामजाया एगजाम होग्रायफोरानो एक्सिन्ट जायो।
प्रब्लेमा बेबोब्रा मोनसे मा होनो मानसि दालाय बोसोरसे गेब थलाबायनानै जजाब
बे आलादा जोंनि क्लासनिथ' सासे सासे मानसिया परिखाखौनो खेनै होया खैनो सेकेणडजों थार्दजों
ओमफ्राय
मैदा होफिनगोन मालाय रायज्लायहैनानै डायरेक्ट होबाय।
उ हा माथो जाखो बायदि जइन जानो हायोलै दिग्रियाव
हैद फाग्ला खस्थ' जायो थेवब्लाबो फरायनो गासिखौबो होफिनाया मोनसे मोननै मोनसे मोननैया जोंना जेबो नङा आदै आरो गोबाव जोंनो इगजाम जोबखांना मा सप्ता खनसे गाहामनि उनावसो जाखायो नालाय ओम
एबारथ' नै बाबु क्लासान मोनहैनाय नंला फिफ्थ सेम ना
मोनसे मोननैबाबो थांनांगोनलै एबार जों लानाया लायो नथखौबो हरो
ओम औ एबारावथ' आयु फिफ सेम ना माबाया नागिरब्रा जामबा फिफ सेमनिखौ सिलेबास नागिरखादो फरायखादो रेडि खालामदो
र' लै र' दालाय
मानो मोना जाखै आंथ' दानो नागिर
ना बिबदि बिबदि
मा नागिरदों नोंहा नागिरनो मालाय नागिरनाय नागिरनाय नोंखौ माबादि
उखायनो फिसा फिसा हागासिनो बावलै थायफ्रिगासिनो दं
ओंखाम जाखोन ना माखो नों
जायाखै
मा ओंख्रिहोनदों?
नार्जिजों अमा आलु फाजा
अनला थाव
दा मोनायाव अनला दाव मेवाय जानांगौ
दाख्लै जाखांबायालै जाहा
ओम
जिमाव थांआखै
होम
जिमाव थांआखै
बबै जिमाव थांलाबाय नांगौ जाखो मैया लिंहरदोंमोन आं ओइ एकजाम जोबा फैसै होनदो
ओंखाम जानायबायसा ओंखाम जाबाय थानानै पेक्सल' बारायदों आंना नै एसे दाबो सिनायजोबखायो एबसुब बानायसैब्रा एप्स बानायईगा कक'शिटे मसल मस बारउ फेट बाराव ओम
आंनालाय माने एप्स बानायनांगौ जाखै आंना ए फाय आंना लाय नों बायदि फेख गैयाना आंना।
आंना भिशेब जाबायथ'। जेरि खोनाप